हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' औ खोनादोंना?
हेल' नोंथां।
खोनादोंना? औ
हेल' नोंथां। हेलौ हेल' नोंथां।
हेलौ
खोनादोंना?
हेल'
औ खोनाबाय नोंथां जाबाय खोनाबाय। हेल' औ खोनादों नोंथां। औ हेल' खोनाबाय हेल' औ बुंलाय औ ओ जों होनबा न'खर औ औ। नखर'नि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां? खोनाबाय औ सावरायजागोन नोंथां औ। होमबा नोंथाङानो जागाय दो नामा औ।
औ नंगौ नोंथां जोङो
आ नोंथां जोङो न'खर होनना बुंबा औ
न'खर गंसे जेनेबा जानो थाखाय जोंनिया बायदि रोखोमनि नांगौ मुवा बुस्थु नांगौ जायो। जोङो
जोङो औ न'खरखौ थानो थाखाय गिबियावनो जोंनो न' नांगौ जायो औ -औ-। बेनि अनगायैबो गाननाय ज जोमनाय बायदिसिना नांगौ जायो औ- औ -औ- बेफोरखौ जोंथ' रां नङाबा। जाय। औ मोननो थाङा औ नंगौ बेनिखायनो।
जोङो रां। फोरखौ जेनेबा। न'खरफोरावनो बायदिसिना जिब जुनारफोरबो फिसिनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो रां बुथुमनानै लानो हायो नों। नोंथां।
जोङो बेनानै जों रां बुथुमनानै लानो हायो नोंथां औ नंगौ जाबाय थादों नों अ आंनाथ' जेबो जायाखै।
औ आंनिखौ माने आं खोनाफिनबाय दोङो नोंथाङा बुंनाय बिदिब्ला।
औ- औ- नखरनि बागै औ न'। न न'खर ओ न'खर होननानै बुोब्लाथ' जों बाहाय।
औ नोंथां। नोंथांनि माथोखौ खोनानाय जायाखै। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।